नोंथां खोनाबायना औ खोनादों नोंथां औ मा खालामदों नोंथां? औ आङो ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
औ
ओमफ्राय ओंखाम जानायाथ' जाबायना नोंथां फुंफोरनिया ओं जाखांबाय नोंथां जों जानाय जागोन नोंथां
ओंख्रिया जोंनिया लाव आलु बेनो नोंथांमोननियालाय
जोंनाल' भाजा एवनानै जादोंमोन नोंथां
औ
औ होनबा नोंथाङा फैबा औ फ्रिनो दं। थपिक लानानै मोननानैसो थबे लानानै सावरायनोसै नाङा नोंथां।
ओं
औ जोंहा आं नोंथांनावनो कुइसन खालामग्रोनोसै आरो जेनेबा औ खालाम बिफां फांसेखौ जेनेबा जोङो गायो नङा होनब्ला नोंथां? बिफां फांसेखौ गायो गायनायाव जोंहा गोबां बिनि जोथोन लानांगौ दङना बेयाव नोंथां जेरै जों बिफांखौ गाय गायखांनायनि उनावथ' जोङो जोथोनाथ' नां गोन नङा होनबा नोंथां दा बैफोरनि बेलायाव नोंथाङा बिफां फांसेखौ जोंहा उन्दैनिफ्राय लानानै देरजासिम जिथुनाखि फिथाइ थाइजासिम नङा होमबा आं जेनेबा जाग्रा फिथाइखौनो हमबाय जेनेबा जाग्रा फिथाइ जेनेबा फिथाइ थाइजाजों बिनि जोथोनखौ जोङो माबोरै लांनो हायो दे बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना बिनि सोमोन्दै अ जोङो जेब्ला बिफांखौ गायगोन नङा होमबा अब्ला जोङो गायखालिनो बा गायनायनि सिगांनो जोङो जि जायगायाव बिफां गायगोन बै जायगायाव हाखर जावनानै जेब्ला गायगोन ना अब्ला गायखांनाय लोगो लोगो जोङो बेनि सोरगिदिं बेरा बा जेवरा होनो नांगोन आरो गिबियावनो मानो होनोबा जोंना मोसौ बोरमानिफ्राय बारग'नो थाखाय बे
जोबोद गोनां‌।
औ औ बे नङाबाथ' आरो जोंना एम्फौ एनला जुद दि अराब्लाबो मोसौ बोरमानि ओमफ्राय बिलाइ जानाय बे बिजौ जानायजोंनो जोंनि बिफां लाइफाङा थैलांफिनगोन आरो नङा होमबा बेरा होनायाबो जोङो गायनानै लाबो गैया नङा होमबा नोंथां जोथोन लानो हायाबा
जोङो जोथोन लानो गिबियावनो बे बेरा होखागोन बेरा होनायनि उनाव जों हासार
आरो दै बायदिसिनाखौ नायफा नायफा नायनानै होबाय थानांगोन आरो जेब्ला गायजेन जोङो फुङाव खनसे बेलासियाव खनसे हायोबा दै होबाय थानो नांगोन आरो औ औ बारा बांद्राय होयोबाबो माने बै हाया खुरखनानै बा माबा मोनसे जानानै गाज्रि जाना औ माने बिफाङाबो गावनि नांगौसेबां दैखौलसो बोनानै लाखायो नालाय औ लोगोसेनो जों हासारखौ होनांगोन आरो बिनि सोरगिदिं थानाय हाग्रा बायदिसिनाखौ जों गेजेर गेजेर जेब्ला गायनायनिफ्राय देरजासिम जोङो साफा खालामबाय थानो नांगोन आरो लोगोसे बै गायनाय जायगायाव जेब्ला गायजेनगोन अब्ला बे खाथि खाथियाव देरजासिम मायबाफोर एम्फौ खुरदों नामा मायाबा एम्फौ अरदों नामा बिफांखौ बेखौ नायनानै मुलिफोर होनो नांगोन जोङो हायोब्ला
औ
औ
बेबायदिनो जोंहा जोथोन लालांनांगोन नङाबाथ आरो जोंनि गायनायनि मुलाम्फायाथ जेबो थाखानाय नङा नङा होमबा औ
जों जेब्ला जोथोन लागोन अब्लासो जों जोंनि गायनायनि मुलाम्फाखौ मोनगोन आरो औ औ नोंथां औ ओ नोंथांनि बायदिबा माबायदि जोथोन लानांगोन एसे
फोरमायबावदो
जोथोना बिदिनो नोंथां नोंथां बुंलांनायाबो बुंलांनाय बायदियानो मानो होनबा जों बिफां फांसेखौ जोङो फोथांलांनोबा जोङो बेखौ खोब नोजोर होनांगौ बहाबा रानज्रिंनो हमदों नामा बा बिफांनि जिहेथु नाखि गायनाय बे गायनाय गायनायनि उनाव जोङो बेराफोरखौ माबाफोर जेनेबा बेराखौथ जों दुमना गारबोगोन नङा होमबा नोंथां किनथु बेराखौ बेराखौ दुमनानै गारबोनानै बेयाव जे बोरमा मोसौआ जेबो खालामनो हाला बे बे बै बेबायदिबोथ नङा नङा होमबा नोंथां बेबो नङामोन बोरमा मोसौ हाबनो थाखायथ आरो बेरा हाबखागोन नङा होनबा बेनि थाखायनो माने हयथ मोसौफोरा हाब बेराखौ बहायथ बोफायदोंबो जानो हागौ नङा होनबा नोंथां
औ औ
जोङो माने सानफायाव खनसे बा मोनायाव नङाबा फुङाव खनसे खनसे माने बेफोरखौ नायस्रांनाय फावैनो माने एसे एनै दै लुनानै होबो बा मोजां जायो आरो
औ
लोगोसे जोंहा बिफाङा जेब्ला फुलि जायो बै फुलि समाव बिफाङा नोंथांनि जिथुनाखि मोदोम बाहागो बेफोर गोरलै जायो नङा होमबा नोंथां? आ म गलि जायो। बेफोरो गोरलै जायो जा उनाव जोंहा बेफोरबो माने एम्फौफ्राबो अरस'लाबायनो हाय अरस'लाबायनो नागिरो आरो ना नोंथां बेनि थाखायनो जोङो माने बेफोराव माने एम्फुफोरनि माखासे जोंना बिदिनो दखान गलाफ्राव जोङो मा माखासे मुलि फानग्राफोर थाखाय नङा होनबा नोंथां बिदिनो बायदिसिना खौ जानो हायनि मुलिफोर बेखायनो जोङो बेयाव जोङो मुलिफोरबो सानना होनांगोन आरो ना गेजेर गेजेर
ओं।
जाहाथे बेफोर ए एम्फौफ्रा जेबो एटेक खालामनो हाया बेफोरखौ नोजोर बोनानै आरो ओमफ्राय आरो बिदिनो जोंहा हाग्रा न'खरबो जायोना जेब्ला जोङो हाग्रा जागोन अब्ला जोंहा बिफांनि जि हासार जि हासार होदोंमोन नोंथाङा
ओं ओं।
बे हासारखौ माने हाग्रायाबो खावसे जाफायो आरो आरो बांद्राय ब्रा जायोब्लाथाय जोंहा बिफाङा बांद्राय सेहेराया गैया गैया जायो आरो ना।
औ माने जा
माने जाखांबोनो नागिरा जाखांबोनाया आरो लोगोसे जोंङो बिफांनो माखासे फ्रिबो नांगौना बार बायदिसिना नांनो औ बिदि आरो नोंथांमोननिथिं बिदिनो फिथाइ जाग्रा बिफाङा मा मा दं? मोनदों जादोंना दे खाय जोंनिखिथ' बिदिनो फिथा जाग्रा ाङा जोङो बांसिनै नुनो मोनो। थाइजौ खान्थाल बैग्रि आरो लोगोसे आनारस, थालिर, गय, नालेंखर बेफोरबायदि गोबां फिथाइ जाग्रा बिफांफोर दं आरो जोंनि ओनसोलाव अ नोंथांमोननिखलाय? थिं थिंमोनोंथां बेफोरनो आरो थाइजौ खान्थाल लिसु आरो जोंनिथिं माबा मोननाय जायो ड्रागन फिथाइ मोननाय जायो द्रागन फिथाइ होनोबा औ द्रागन जोंहा गोबां बेसेन गोसा नङा होम नोंथां बेखौ जोंना गायनो थाखाय जोंहा फाख्रा खोनन्थानोबो गोनां जायो मानो होनबा बेनि सिजोन माने बिनि लाइफआ एसे गोलाव नालाय नोंथां बेनिखायनो माने दंफांफोरनि खुन्था बा जोंहा औवाफोरजों खुन्था होबा माने बे बेथ' बोसोरसे बेफ्राव बायनानै थाङो नङा होमबा नोंथां?
ओं।
दा बेदि बायनानै थाङोब्ला जुदि बे हायाव गोलैयोब्ला मोजाङै फिथो थायनो हाया आरो। बेनिखायनो जोङो खाथिया मोजाङै प्रटेक्टआव जेनेबा गोबावै लाखिनो थाखाय जोंहा बेयाव फाखा खुथा होन माने फाखा खुन्थाखौ ज एम्फौबो अरनो हाला नालाय दार जायो। थारमाने आरो फिथाइयआोथ' जोंना फिथाइ आरो बिफाङाबोथ' जोंना जोबोद गिलिर बियो
औ।
औ नुफेरबाय जानांगौ नोंथाङाबो ओं फिथाइखौ नुफेरबाय बिफांखौबो नु नुनाया अब्लाबो माने बिनि जिउ समा गोबाव होननानै आं मिथिसो मिथियामोन आरो नोंथां। बेनिखायनो माने जों बिनि माबाखौ खुन्थाफोरखौहाय एसे दाथ खालामनांगौ जायो आरो।
औ औ।
औ औ जाहाथे बेयो गोबावै जेनेबा गावनि समसिम मोनहैयो। बेयो बेदि आरो। बेन्दों आरि बायदिना बेयो मानलायो माने। औ बेनिखायनो एसे गिलिरबो जालाङो। सु गोनांबो नोंथां माहोन्दों नोंथाङा? औ नोंथाङा मोनजाफेरबायना मोनजाफेराखै? बोग्रि फिथाइखौ आं मोनजाफेरबाय नोंथां। औ ओरै जानोथ' मिनथिखायो नोंथां माबायदि।
ओं ओं।
औ आरो जोंहा गाबबो दं बियो गोजा खालारनि ना नोंथां? गो ओं गोजा खालारनि। गोजा खालारनि आरो से बोरैबा बेगर बेगर बायदि दंलायो ना जोंहा जोबनो बि ओं ओं। गोथाव आरो माने जानो आरो जोंहा भिटामिनबो मोनो बि फ्राय गोबांनो।
औ।
औ उम।
नोंथां मोनिथिं गोबां गैया नामा बेसेन गोसा आरो गोबां माबा ना ए नोंथांमोनथिं गैया नामा? दिमान दं ना? औ दिमान दं नोंथां। औ। नोंथां मोनथिं गायो ना गाया जेनेबा? जोंनिथिं सोरबा सोरबा गायगो माने गोबां खम गायदों आरो। उम
आं दा सिमबो माने जोंनि जायगायाव ओ मोनसे जायगायावल' गायनाय नुदों। आरो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बिनि जिउ समा गोबाव होननानै आं मिनथियामोन आरो।
मोन आरो औ औ गोबाव इमान गोबाव बेखायनो माने बेस बेखो प्रटेकआव ला खिबाय थानो थाखाय जोंहा इदिनो खुदाफोरखो दाद लाखिनाय जायो आरोना।
औ बाव।
उम बिदि आरो माने। बिनि अनगायैबो फालांगिफ्राव मोजां बियो मानो होनबा जोंहा दाम मोन ना ओं ओ नोंथांमोनथिंबोथ' बाजाराव फाननाय नुयो खोमा गोबांनो? ओं फाननाय नुयो नोंथां। औ। दामबो दङना बेखायनो गायनाया माने गायनायाबो लसन जायाना थाङा। सानो आरो ना। ओं नोंथाङा ओमफाय गायनो होननानै सानो ना साना बेफोरखौ? बेखौ गायनो सानबा लेया जायगा गैयिनि थाखायनो। गायनो हाया औ औ माखासे जायगाबो नांगौ नालाय। औ आरो बिनि थाखाय माख से रोंगौथिफोर नांगोन। नङा होमबा नोंथां? माबोरै गायनांगौ बि थ मिथिना लाग्रोनांगोन उम उम ओं।
जायखि जाया बि
जायखिजाया बिफांखौनो ओरैनो गायबानोथ' जाया औ औ। माखासे बिनि नलेज थानांगौना नोंथां?
अ
औ हबा नोंथां आतसा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय। दोनथ'नोसै नामा औ दे नोंथां